हेल' औ औ
नोंथाङा आंनि लायरायनायखौ खोनादों ना
खोनाबाय औ मा
नों-नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
आङोथ' नै खामानियाव फैदोंमोन ओमफ्राय खामानिया जोबबायना दा न'आव थांनो
अ नोंथाङा मा खामानि मावदोंमोन
आङो बे खाथिनिनो थानाय देहा फाहामसालि दङना बेहायनो मावोमोन आरो नोंथां
आं नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो होननानैसो फन हरनाय जादोंमोन लायरायजागोन नामा नोंथां हेल' नोंथां
औ खोनादों
औ आंनि रायरायनायखौ खोनादों ना खोनायाखै
खोनादों नोंथां बुंबाय था दे
औ नोंथाङा नोंथांजों आङो मोनसे खोथा सावरायनो होननानै फन खालायनाय जादोंमोन दा नोंथांजों सावरायजागोन ना सावरायजाया औ माने आङो नोंथांजों सानफ्रामबोनि जिउनि राहा खौसो माने सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथांजों दा सानसेयाव नोंथाङा मा मा खालामनानै थायो मा मा खामानि मावनानै थायो होननानैसो सावरायनो होननानै दा नोंथाङा दासिम मा मा खामानि मावखो फोरमायना होनो हागोन नामा एसे
हागोन नोंथां औ
औ दे बिदिबा
ओ दिनैथ' आङो फुङाव सिखारनायाथ' अ सिखारो बिदिनो सिखार नानै एसे फुंनि थाबायनोसै आरो दसे बिदिनो एसे गोबाव थाबायनसै आरो थाबायनानै न'आव फैनसै न'आव फैनानै न'आव फै नै ओरै न'आव
औ
बेफोर दुब्लिफ्रावबो एसे थांनाय जायो आरो दसे फुङाव फैनसै ओमफ्राय दुब्लिनिफ्राय दसे फैनानै बिदिनो मोखां इरि सुनसै फुंनि फुंनि साहा लोंसै
औ नोंथां
बिदिनो जेब्ला बे खामानियाव फैनाय सम जायो अब्ला मानि फैसै आरो खामानियाव खामानियाबो बेनो जाहैबाय
नोंथांनि रायलायनायखौ बारा खोनायासै होनफिननो हागोन नामा नोंथां?
हेल' खोनायाखैनो नामा?
औ नोंथां खोनाबाय एबार
खोनाबाय?
औ
होमबा आङो बुंफिनसै नामा?
नोंथां खामानिनिफ्राय बुंफिनदो
खामानि ओ बे होनबा आंनि खामानि खामानियाथ' जाहैबाय मानि बे देहा फाहामसालियाव बिदिनो बेमारिफोर
औ नोंथां
बेफोर खौ सहाय होनाय आरो
औ
बिदिनो सै खामानिया बिदिजोंनो बिदिनोसै आरो
औ नोंथां
औ दाथ' जोब्बाय नालाय दा न' थांसै ओंखाम जाहैसै
औ
बेनोसै आरो नोंथाङा‌ खामगासिनो दङ?
आङो ओरैनो उन्दु ग्लांनानै दंथ'यो नोंथां
अह नोंथाङाबो दिनै फुंनिफ्राय मा मा खालामबोखो एसे फोरमायनो हागोन दा?
औ नोंथां
दे होमबा फोरमायदो
आं नोंथां दिनै स्नि रिंगायावसो सिखारनाय जादों आरो नोंथां मानो होनबा अखाबो हाबाय थादोंमोन नालाय जोंनि जायगायावहाय ओरै ओंखायनो एसे लेट सिखाथ नाय जादों आरो नोंथां जेब्ला सिखारो अब्ला आङो गिबियावनो सिला सिबना लाग्रोबाय मानो होनबा बारबो बारदों मोन नालाय मोनायाव जोबोद दाखोर गोलैदों आरो खाथियावनो दंफां गिदिर दं नालाय ओंखायनो आङो एसे सिथलाखौ सिग्रोना लाबाय सिला सिबनायनि उनाव आङो मोखां आखाइ आथिं सुना लाग्रोबाय आरो नोंथां सुना लाग्रोनायनि उनाव आं ङो साहा लोंग्रोबाय फुदुंनानै फुंनिखौ जाहाथे देहाफ्रा एसे स्रां थाङो
औ नोंथां
जाहा न'आवहाय मोसौ दं नालाय मोसौखौ आङो मोसौआबो मासे मोसौ बिमा दङ गाइखेर सेरजाग्रा तुद आङो साहा लोंखां नानै गाइखेर सेरग्रोबाय आरो गाइखेर सेरनायनि उनाव आङो मोसौखौ दुब्लियाव दोनहैबाय आदार जानो मानो होनबा बिसोराबोथ' आदार जायाबानो जायाना जोंल' जानानैथ' जाया ओंखायनो आङो मोसौखौ आदार जानो दोनहरनाय जाबाय आरो दुब्लियाव दोनहैबाय बेनि उनाव जोंहा आरो न'आवहाय दाउ दाउ फिसा आरो हांसोबो दं नालाय हांसो आरो दाउनोबो आदार होनानै लाग्रोबाय आदार होबाय आङो आरो दिनै एसे अखा हादोंबाबो सानदुं दुंदोंमोन नालाय आङो आंनि जि सुु नांगौ माखासेफोरखौ सुनानै लाग्रोबाय आरो नों थां सुनानै लाग्रो नायनि उनाव आङो दसे न' खाथियावहाय बेरायनानै फैनाय जादों आरो नोंथां मानो होनबा बिसोर जाहानाव गाय खेर बिहरदोंमोन नालाय गाइखेरखौ हैनानै फैबाय आङो बेनि उनाव आङो जानाय लोंनायनि
लाहार फाहार खालायबाय आरो आङो दिनै ओंख्रिबो गैया मैगंबो गैया नालाय। न'वाव न'वाव थानाय माइरं खौनो आङो माने अनला संनोसै नामा साननानै सोमनानै दोनबाय आरो आङो।
औ नोंथां।
अनला ओं ख्रि आरो नाफाम बाथोन संनानै दा आं नै जाखांनानै जिरायनानै दंथ'यो नोंथां। खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ खोनायासै नामा नोंथां?
औ हेल'।
नोंथांनि ला नायखौ खोनाफैयासै एसे जायगाखौ दोरोनानै रायलायबा मोजां जागोन नोंथां।
हेलौ नोंथां खोनाबाय दा खोनाबाय औ औ औ औ। जे नोंथाङा जे ओंख्रि खिथादोंमोनना नोंथाङा अनला ओंख्रि संदों होननानै नोंथाङा बेखौ मारै सङो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ औ औ नोंथां। आङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय अनला ओंख्रि संनो थाखाय। आङो गिबियावनो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोदों आरो ना नोंथां माने जोंहा बांसिनानो अनलाखौ सोमनानैसो उननाय जायो। गोरानै फाउदार होस'ना आरो नोंथां। दा आङो माइरंआ इसे रुइनायनि थाखाय आङो गिबियावनो सोमनानै दोनग्रोबाय माइरंखौ। बिनि उनावथ' जोहा अन रोसिनि थाखाय जाहा देया माने ग्रेन्डारावसो होयो आरो ना मेसिनजोंसो। ओंखायनो आङो बे माइरं सोमनानै लाखानायखौ आङो ग्राइन्दारावहाय उनबाय आरो दै एसे होनानै एसे लाव लावबा आमथा आमथा जानायनि जेब्ला बियो गेब्लेजोबो आङो दोनथ'बाय। साइदावनो माने आङो अनला जों मेवाइजों जादोंथ' आङो। मैया जोंहा आफाया लाबोखानाय दंमोन आरो नोंथां।
औ औ नोंथां औ।
ओमफाय आङो मेवाइखौ हानानै लाग्रोबाय मोजाङैनो हानानै लानायनि उनाव आङो मोनसे आइजेङाव लानानै सुनानै मोजाङै साफा सुनानै लाग्रोबाय औ औ नोंथां
नोंथांनि आवाजखौ खोनायासै आं
औ एबार खोनाबायना नोंथां?
हेल' नोंथां
हेलौ खोनाबायना नोंथां?
नोंथाङा एसे दोरोदनानै रायलायबा मोजां जागोन नामा नों
नोंथाङा नोंथाङा आंनि रायलानायखौ खोनाबायना एबार नोंथां हेलौ
हेलौ
नोंथाङा आंनि रायनायखौ खोनायासै नामा?
नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
हेल' नोंथां
आंनिखौ खोनादोंना खोनायाखै नोंथां?
हेलौ
नोंथाङा आंनि आवाजखौ खोनादों ना
हेलौ नोंथां
नोंथांनि आवाजखौ खोनायासै आङो नोंथाङा एसे बा आलदायाव थानानै रायलायबा मोजां जागोन नामा
एबार खोनाबाय नामा नोंथां?
हेलौ नोंथाङा आंनि आवाजखौ खोनादों नामा?
औ नोंथां खोनागासिनो दं।
हेलौ नोंथां हेलौ
नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ खोनायाखै
हेलौ नोंथां
खोनादों।
हेलौ
हेलौ
हेलौ नोंथां
नोंथांनि रायलायनायखौ खोनागासिनो नाथाय नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ खोनायासै नामा समाबो जाखाबायमोन दाननोसै आं नोंथां दोनथ'नाय जाबाय
नोंथाङा